हेलौ
खोनादोंना खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों खोनादों ओ मोनसे आयदानि सायाव रायलायजागोन नामा नोंथां
अ अ लायराय जागोन
ओ ओ जोङो मबाइलनि बाहायनाय मबाइलखौ जोंङो बाहायनाया माने जोंनिया मबाइला मोजां आरो गाज्रि बाहायनाय थाया होमबा बेनि बागै जोंङो सावरायनो नागिरदों आरो नोंथाङा नोंहा फंनै गोसो बुंगोदो ओमफ्राय आं नोंथां बुंखांबाथाय आंबो बुंनोसै आरो
अ
नोंथाङाथ' मिथिखायो जेनेबा दानि जुगाव गासैबो सुबुङानो मबाइलखौ बाहायो
द ओ जोंङो सोरांनायनिफ्राय मोनाजासिम जा हरसिम उन्दुजासिम जा दा साफ्रोमबो सुबुंङानो मबाइलखौ लायो मबाइल खौ खौ मबाइलखौहाय जों बाहायनायखौ नुनो मोनो मोजां आरो गाज्रि होननानै बुंङोब्ला जोंहा जोंङो ससियेल मिडिया बा मबाइलनि गेजेरजों जों गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनानै मोनो जाय बाथ्रा ब्राखौ जों मिथिया जों जाय बाथ्राखौ जोंङो मेगनजों नुफेरा खोनाफेरो बेफोर बाथ्राखौ जोंङो मबाइलनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय मोनोन ओ जोंङो गोजान गोजान जायगाफोराव थांनो हायाब्लाबो माबा मोनसे जाब्रबथाय जायोबा जोंहा नखरफोराव थांनानै खोन्थाहैनो हाबा जा मबाइलनि गेजेरजों फ हनानै बा फन हरनानैा मेसेज हरनानै खोन्थानानै दोनरनो हायो नखराव फोरमायनानै हरनो हायो
बेनि उनाव बेबायदिनो जा मबाइलनि गेजेरजों जोंङो बेंकफोराव थाङांलासिनो फैसाखौ फैसाफोरखौ जोंङो ओ हरनो हायो गुबुन सासे मानसिनोहाय ओम ओम बेनि उनावहाय आरो जों मबाइलनि गेजेरजों गोबां इनफरमेसनफोर मोननो हायो नङा होनोमबा नोंथां
औ
माने जो जोंङो मबाइलनि गेजेरजोंहाय जोंहा बायदिसिना एगजामफोर जाब्ला जोंङो कुइसन एन्सारफोरखौहाय कुइसन एन्सारफोरखौ जोंङो इगजाम होना फैखांनानै जेब्ला गोसोआव दाउटफोर थायो माबाफोर कनफिउस जायोब्ला जोङो ओ गुगोल फोराव सार्च खालामनानैहाय जोङो नायनो हायो जाय। जायखौ जोङो दसे समनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि एन्सार बा फिननायखौ जोङो मोननो हायो बेनि गेजेरजों जोंहा ओ दायो मबाइल एबा ससियेल मिडिया जोंनिया मोनसे रां आरजिनायनि ओ लामा होननांसिगोन माने जायनि गेजेरजों जोङो गोबां ससियेल मिडियाखौ बाहायनो रोङोबा मबाइलखौ बाहायनो रोङोबा जोंहा गोबां रां आरजिनानै लानो हायो जेरै ओ गोबाङानो गोबां उम इउटुबफोराव भिडिअ' बानायनानै फेसबुकफोराव भिडिअ' बानायनानै जोङो रां आरजिनानै लानायखौ नुनो मोनो
ओ फेसबुकफोराव ओ इन्स ओ माबाफोराव जोङो इफेसबुकफोराव ओ बा इउटुबफोराव जोंहा गोबां इनफरमेसनफोरखौ जों मोननो हायो जेरै गोबां गोबां गुबुन गुबुन गोदोर गोदोर हादरफ्राव माबाफोर जाब्रबथाय जेनेबा दैबानानि दावराव दावसिनि जाब्रबथाय जानाय जाथायफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजों जोंहा मिथिनानै मोनो मानिबाफोर नटिफिकेसन बा माबा ए माबाफोर जाब्रबथाय जाथाय जायोब्ला जोङो मबाइलनि गेजेरजों निउसनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जाहा मिथिनो हायो नङा होनबा नोथां औ बेनि उनाव हाय जोङो जेनेबा ओ गोजान गोजान गोजान गोजान जायगानि जानाय जाथायफोरखौबो जोङो मबाइलनि गेजेरजों मिथिनो हायो दाना जोंहा ससियेल मिडिया बाहायनो रोङोबा मोजाङानो होनजायो जोङो ससियेल मिडियानि बा इन्सटाग्राम बा ओ मबाइलनि गेजेरजों जोङो गोबां रां आरजिनो हायो माने जोंनि गेजेराव दायो ससियेल मिडिया बा इउटुबावहाय जोङो भिडिअ होनानै जेनेबा दानि मानसिफोरा गोबां बिजनेस ओ फिसा फिसा बिजनेसफोरखौ सालायो जेनेबा सोरबाफोर दख'ना फानो ब्लाउस फानो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बेसादफोरखौ जोङो फानो ओ खायसे खायसे मानसिफोरा दखान बा गला गैजोबाबो जानो हागौ बिदि बेखौनो जो गैयाबाबो न'आव थानानै जाहा ओ माबाखौहाय जोङो भिडिय' बा भिडिअ' बा फट' होनानै फेसबुक बा इन्सटाग्रामफोर भिडिअ बा फट' होनानै जोङो ओ बेनि गेजेरजों गुबुननो मानसिफोरनो बायग्राफोरनो इनफरमेसन होनो हायो जेब्ला बेफोर जेरै मानसिफोरा बेफोर भिडिय' बा फट'फोरखौ नुनानैहाय फट'फोरखौ नुनानै ओ नायगोन बा बायनो बायगोन बा अर्डार होगोन आरो बेबायदिनो जोंहा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां बेफार फालांगि खालामनायखौ आथिखाल मुगायाव जोङो नुनो मोनसै नोंथां
औ औ औ
नोंथाङा फंनैसो बेनोबो बुंनो हागोन नामा मबाइलनि सोमोन्दै
औ नोंथां नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो बुंलांबाय दा आंबो फंनैसो बुंनोसै मबाइल होनना बुङोब्ला मबाइला फारसे मोजांबो खालामो फारसे गाज्रिबो खालामो बिदिनो मोजां होनना बुंङोब्ला जोङो अनेक जोङो निउसफ्राव जोङो बायदिसिना जाब्रबथाय जानायफोरखौ जों मोनथियो माब्लाबाफोर जोङो बांग्रिंफोर जानो नागिरोबा जोंनाव एलार्ट बायदिसिना मेसेजफोर फैयो जों आरो जोंङो अबेबाफोर बेरायहैबा जोंहा गुगोल मेप बायदिसिना युस खालामनानै जोङो जोङो लामा आन्दायनाय जायगाखौबो जोङो माने मोनथिनानै जोङो लकेसन नायनानै जों न'आव फैफिननो हायो बिदिनो जों गुगोल मेप खौ नायै नायै जों माने लामाखौ आन्दायनो आन्दायदोंबा जोङो बेनिफ्राय रैखा मोननो हायो। बिदिनो अबावबाफोर जायगा नुफेरो जायगाखौ जोङो खोनाफेरि लामाखौ मोनथियै जाय जोंङो नायनानै जोंङो थांनो हायो बिदिनो जोंङो मबाइल खौ जोङो बाहायनो रोंबा गोबां खामानियाव होयो आरो मबाइलखौ बाहायनो रोङाबा मबाइला माने जोंनो खैफोदबो लाबोनो हागौ।
औ।
जेरै जेरै अनलाइनाव बिराद माने बांसिन अनलाइनाव बिदिनो थगायनाय फ्रड बायदिसिनाफ्रा बांसिन जायो बांसिन थगायसुला खामानिफ्रा माने अनलाइनजों जायो बिदिनो सोरबा सोरबा बिदिनो रां सिखाव बायदि फ्रा माने नोंनि बेंकनि थाखाफोरखौ माने लुथिनानै लांनोबो हागौ बायदिसिना बेंकनि अटिपि बायदिसिना सेयार खालामनाय माने बायदिसिना नोंखौ जालाव फासायनानै बायदि बायदि खालामनानै अनलाइन माने एसे खैफोदबो दं लाबोयो खायसे माबा खायसे मोजांबो लाबोयो बिदिनो खैफोदबो थायो मोजांबो थायो जेरै मबाइला एसे बोरैबा मोजां बोरैबा गाज्रि बिदिनो बाहायग्रा बाहायनो रोंनायफोरनि थाखाय मोजां बाहायनो रोङैफोरनि थाखाय बिदिनो देनजारबो होनजायो दा आरो जोङो‌ मबाइलजों बिराद जोङो गियान बायदिसिना नलेज जोङो मोनथिनो हायो जेरै जोङो लेखाफोरनिफ्रायबो बांसिन जोङो इन्टारनेटआव गियान मोननो हायो लेखायाव जि बुस्थु दं बिनिफ्राय बांसिन इन्टारनेटआव थागोन आरो लेखानिफ्राय बांसिन गियानानो सानायलावसो दङ माने जोङो बिदि सायख' सायख' बे जोङो गियानखौ लानो हायोबा इन्टारनेटाव माने थार आरो बांसिन गियानखौ मोननो हायो जोङो माने इन्टारनेटफ्राव जोङो लेखाफोरनिफ्राय जोङो बारा बुजियाबो जानो हागौ खिन्थु इन्टारने ताव जोङो जेरावबो मोनो जोङो बुजिनायनि लामा थायो जोङो भिडिअबो नायनानैबो जोङो मोनथिनो हायो बायदि आरो जोङो इन्टारनेटजों जोङो रांबो खामायनो हायो। जेरै जोङो इउटुब फेसबुक बायदियाव माने जोङो ब्लक भिडिअ बायदि सेनेल मोनसे खुलिनानै माबा मोनसे टपिकनि सायाव भिडिय' बानायनांगौ जि माने बे टपिक बानायनाया ग्र' जायोबा मानसिफ्रा जुदि फल' खालामनानै बा साबसक्राइब खालामनानै नोंनि नायग्रा भिवार्सफ्रा जुदि बुरजा जायोबा नोंनि नोंनि चेनेलखौ मनिटाइस खालामखांनानै नोंनि भिडिअ एड्स फैनाय खालामनो हायो एड्सजों नोंना एडसजोंनो नोङो गोबां रां आरजिनो हायो गोबां गोबां सुबुंफ्रा बिदिनो। इन्टारनेट बायदिसिना बे फेसबुक इन्सटाग्राम टुइटार बायदिफ्राव माने बिनो फल'वार्स बुरजा बुरजा खालामनानै गावनि गाव गावनि चेनेल बा प्रफाइलफोरखौ मनिटाइस खालामनानै गोबां रां आरजिगासिनो दङ
औ औ।
बिदिनो जोंनि बर' सिख्लाफ्राबो गोबाङनो रिल बानायो बायदि रिल बानायनानै मो मोसायो मुसुर बिदिनो सोरबा सोरबा मोनो सोरबा सोरबा ओरैनो मोसायोोल' मोना मने बेयावबो माने जाहा थाहा माने मोसालाबायबानो मोनगोन बेबो नङा मोनसे आयदा लानानैसो बि खौ बानायनांगौ जला मोनला ओरैनो मोसालाबाय थाबाबो जाया माने गाव गावनि निजा जा जाथारनांगौ मालायनिफ्राय जेबो खावनो मोना ङा गावनि निजा जाथारबालाय औ मालायनिफ्राय बि कपि खालामनानै नोङो मोसानाय मेथाइफोरखौ नोङो होनानै होयोबाबो मेथाइआथ' मालायनिसो मोसानायाल'सो गावनिदि जाहैयो बेयावनो कपिराइट बायदिसिना फैयो ने चेनेलफ्रा बिदिनोलिट जानोबो हागौ आरो। मनिटाइस बे जानो हागौ बिदिनो जोङो अनलाइन प्लेटफर्मजों जोङो रांबो खामायनो हायो बिदिनो मोनथियैखौ मोनथिनो हा हायो बिदिनो जोङो मायसिना एलार्ट खैफोद बांग्रिं बायदिसिनाखौ मोनथिनो हायो। बिदिनो अबेबा लामाफोर नायनो बाहायो बिदिनो जोङो बायदिसिना अनलाइन सशपिंबो खालामनो हायो बिदिनो गाननाय जोमनाय बायदिफ्राव जोङो अनलाइन बायदि सपिं अरडार खालामनानै नोङो माने न' आव बिहरनो हायो दानाथ' न' न' डिलिभारि बयानो होफैयो बेबायदि अर्डार खालामनानै नोङो न'सिम लाबोनो हायो आरो।
औ
दा नोंथाङां दा जोंना समाबो जानानै फैगासिनो दङ नोंथाङा दसे एसे बुंबावदो दे
औ जोंहा मबाइला जोंनि थाखाय जों सुबुं माहारिनि थाखाय गोबां मदद बा हेफाजाब होनायखौ जोङो नुनो मोनो माने जोंहा गिदिर गिदिर ओ अनलाइन सेन्टार बा इउटुबफोराव गोबां गिदिर गिदिर मा ओ टिचारफोरखौ जोङो इगजामनि सोमोन्दै इन्टारभिउनि सोमोन्दै इनफरमेसन होनाय माबायदि माब बायदि इगजामफोराव कुइसनफोराव फैयो इन्टारभिउ होनो थाखाय माबायदि प्रिपेरेसन खालामनांगौ जेनेबा जों एग्जाम होनो थाखाय मा मा सिलेबासनि सायाव फरायनांगौ बेफोरखौ जोङो इउटुबाव होनानै फोरोंनायफोरनि ओ टिचारफोरनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनानै मोनो जेनेबा जाय इन्टार बै इन्टारभिउआव थांनो मोनसे इन्टारभिउआव जों गोजान गोजान जायगायाव इन्टारभिउ हैनो गोनां जायोब्ला माबाय इारभउांग माबायदि प्रिपेरेसन जा